हेलौ नोंथां औ खुलुमबाय औ ओ नोंथाङा एसे ए आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
आं माने नोंनो हरनायनायनि जाहोना जाहैबाय ओ नोंना माने ओरैनो ओ दिनैनि जा ओ जालांनाय फुंनिफ्राय लानानै बा ओरैनो नों दाहालागै मा मा खामानि मावबोखो? बा बिनि सायाव नोंसिनिथिं जाय फिथाइ सामथाइ बा जानाय लोंनायनि मुवा बेसादफोरा बेसेबां बेसेबां दाम? बेफोरनि सायाव आं माने नों जों रायलायनो होननानै आं माने फनखौ हरनाय जादोंमोन औ ओ होमबा नोंथांनाव आङो बेख खौनो सोंथि सोंनो नागिरदों। नोङो फुंनिफ्राय - ओ मालागै फुंनिफ्राय समनिफ्राय नोङो दा फानायालागै नो बिथाङा फुंनिफ्राय मा मा मावबोखो दा थानायहालासि?
औ औ ओ नोंथां आङोथ' दा ओ आंनि फुंनि फ्राय मावनाय खामानिया जाहैबाय। ओ आङो फुङाव सिखारबाय ओ सिखारनानै आङो ओ ब्रास ओ हाथाइखौ मानजिना लाबाय ओ मानजिना लानायनि उनाव मोखां सुबाय। बेनि उनाव साहा लोंबाय ओ लोंखांनायनि उनाव आंहा मोनसे खामानि दङ। बेयो जाबाय आङो ओ दुब्लि बारियाव आं आंनि जि मे गं गायदों। जिंखा मैगं पटल मैगं गायदों बेफोराव आङो ओ हाग्राफोरखौ। औ एसे बिनि आ साफा खालामदों एबा फुदों। बिनि हाग्राफोरखौ आं फुबाय फुनानै आङो फैबाय। न' न' फारसे फै फिनो आङो। आ बिनि उनाव आङो। दुगैबाय। ओ दुगैनायनि उनाव आङो। आंनि ननि ओ बारियाव ओ गय बिफांफोर माखासे दोङो ओ बे गय बिफाङावनो ओ गय गय थाइ गय फिथाइफोरा ओ मोननानै सिरिलांगासिनो बे गय मोननानै सि सिरिलांनायफोरखौ आङो ओ बुथुमनानै आं बुथुमनानै आङो न फारसे दोनफैबाय दोन फैनायनि उनाव आङो बे गयफोरखौ आं सान्दुङाव आरामसे मोजाङै फोराननानै दोनबाय फोरांनानै दोनखांनायनि उनाव आङो ओ हाग्रानि बारिनि हाग्राफोरखौ एसे आङो ओ साखोन सि खोन खालामबाय एबा दानस्रांबाय। बा सिखा गोलाव लानानै बेजों आं दानस्रांबाय बेनि उनाव आङो ओ रेस्ट लाबाय रेस्ट लानानै आङो दसे जाम्बुं थुबाय।
औ औ नंगौ
सै ओ दा आङो बिदिनो मावगासि दिनो दिनैनि आंनि मावनायाबो बे खिनियानो दा नोंथाङाबो ओ मा मा मावबोखो दिनैनि सानाव नोंथाङाबो एसे फोरमायनाय
ओ ओरैनोथ' ओ आङो फुंनिफ्राय दा समहालागै आङो नंगौ ओ आङो जेब्ला सिखारदों बिनि उनावहाय नोंगौ आंबो जा फुंनि खामानि ओ आरो इ आंनिल खामानि नङा बयनिबो ओ आं गिबियावनो हाथायखौ मानजिग्रो दों ओमफाय बिनि उनावहाय आङो ओम नों ओ हाथाय मानजिखांनायनि उनावहाय आङो ओ साहा लोंग्रोदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंङो ओ‌ आंनि खामानियाव फैनो थाखाय आङो माने मोजाङै दुगैस्रां लोबस्रां खालामग्रोदों बिनि उनावहाय आङो ओम ओंखाम जादों ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय आङो ओ आंनि जा दिनैनि सुनिबार बाराय जोंहा जेबो जानाय जाया बेनिखायनो जोङो ओ आलु बाथोनजोंनो आं ओंखामखौ सोमजानानै जानाय जाबोदों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो आंनि जा खामानि फारसे आं बे फारसे फैनानै आं दा ओ खामानिखौ दसे मावस्रांजानानै आंनि खामानिया जेराव दा ए जोबथबाय जेब्ला आं दसे सम मोननायलाय आङो माने ओ ओरैनो बारजानो होननानै आङो माने बाहेरआव दंफैयो आरो नों थां ओमफ्राय ओरैनो आङोथ' दा समहालागैथ' आङो गोबां खामानि मावाबो आं जा फिसा फिसौ खामानि आं बेखौ मावनानै आ आं दा ओरैनो नो जिरायनानै दं आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथां ओरैनो नोंसि निखि जाय ओ मा मा ओ आलु ओमफ्राय जिंखा पत तल लेस्रा भिनदि बिसोरो मा मा दाम दं मा मा दाम थांबाय दं बाजारफोराव बा ओरैनो फाननायफ्राव नोंथाङा आंनो एसे से फोरमायहरनो हागोन ना?
औ औ फोरमायगोन गमामायैनो थारैनो फोरमायगोन। अ नोंथाङा होनोमबा खोनासंदो। जोंना ओ गिबियावनो दा अ जोंना जिंखा मैगं जिंखाया जोंना दा अ बिथ' देरबायबो जानोबो हानाय जाबाय। बिनि दामा थांदो जोंना केजि त्रिस ताका थामजि रां आरो बिनि उनाव जों अ पथला थांदों जोंना अ बाजि रां अ सेरसेयाव सेरसेयाव बाजि रां आरो जोंना भिन्दिया थांदों अ ब्रैजि रां अ सेरसेयाव आरो जोंना बुंनो थाङोब्ला दा आलु आलुखौ जोंना ओ गायनानै सिजेन जाथ'वाखै ओ सि जेन जाबाय थेवबो बियो फिथाइ ओ बिनि जि बेदर बियो फाननो थाखाय ओ ओ जाथ'वाखै फै बिनि थाखायनो दा आलु खौ जोङो ओ बाजाराव एबा हाथायफोराव जोङो बायनानैनो जायो ओ आलुनि दामा थांदों दा ओ आलुनि बेसेना थांदों ओ दा ओ नै जि रां सेरसेयाव औ दा बेनोसै ओ आरो आद्रा थानाय मैगंफोरखौथ' आङो ओ मिथिला दा ओम दोंबावो ओ बेजों लोगोसे जोंना गयाबो मोनसे आबाद बायदियानो ओ जिखौ जोङो गयखौ फाननानै जोङो ओ रां खामायनो हायो गयखौ जोङो गायना लायो ब्ला बियो जोंना ओ गोबाव समनि थाखाय बियो ओ फिथाइ होबाय थायो बिखौ जोङो फाननानै ओ रां खामायनो हायो ओ दा जोंनि गया ओ गोमोन गया जोंना ओ सेरसेयावनो ओ दाइनजि गुजि रां ओ बिसिम मोनहैदों आरो बेजों लोगोसे जोंना दा ओ गयजों लोगोसे जोंना फाथै थाफायो जोंना फाथैया ओ मोनसे मुथायाव जोंना बेखौ नैजि ओ नैजि बिलाइ दा होयो। बेयाव जोंना फाथैया नैजियाव नैजिबा रां जोङो बेखौ मोननो हायो।
औ नंगौ मोजाङानो
न'खरावथ' थाइजौ फिथाइ दङ। थाइजौ फिथाइखौ जोङो फाननो थाङोब्ला जोङो गोदै थाइजौखौ फाननो थाङोब्ला गोद गोदोर आरो गोदै जों फाननो थाङोब्ला जोङो थाइसे सेयाव दस थाखा बा थाइनैजों जोङो जिबा रां बिदि लानो हायो आरो दा नोंथाङाबो नों नि न'आव नोंनि न'आव माबाफोर फि थाइ एबा माबाफोर बागान एबा माबाफोर फोर नोंहा दाउफोर फिसिनाय बोरमाफोर फिसिनाय दङ नामा। दा बे नों माबोरै नायो माबोरै आदार जाहोयो बिसोरनो माबायदि बिसोरखौ सामलायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओरैनोथ' बुङो थाङोब्ला ओ जोंहा ज रैनो गोबां जोंहा आबाद मावनाय जाया मानो होनोब्ला जोंहा गायनो थाखाय जा जोंहा सि बारि दं बेहायनो जोंहानि जा बारि एसे दं जानो थाखाय ओरैनो भिन्दि लेस्रा ओ जिंखा थायसुंमियावइसे इसे इसे इसे गायनाय जायो मानो होनोब्ला बेहाय न'आव जानो आन गायनाय जायो आरो नोंथां ओरैनो फानलायनाय बा सेब फानहैनो थाखाय जोङो गायनाय जाया ओमफ्राय बेखौनो जा थायो फिथाइ बेखौनो एसे एसे लगाय लायनानै बेखौनो फा एवना जायो आरो। ओ ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनिखौबो ओ फिथाइ सामथायाइया नोंगौ ओ गोबां दाम जाबायलै ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथाङा सोंबावदोंमोन ओ नोंथाङा मा मा फियो होननानै आं औ नाथाय आं जोंहा एख' न'आव जेबो फिनाय जाया। मानो होनोब्ला जोंहा ओ मोनसे दखानसो दङ। ओ न'आव न'आवनो होनाय दखान बेहायनो ओ जोंहा जा दखान होनाय बेयावनो जोंहा बांसिन जोंहा बे दखानजों खौसे ओ खामानिनि सायाव जोंहा बेयावनो जानाय लोंनायनि थाखाय आय एसे ओ मोननाय रांजोंनो जोङो बायदिसिना गाननाय जोमनाय माबा मोनसे नांगौ मुवाफोरखौ जोङो ओ माने बेजोंनो बायनाय जायो लानाय जायो आरो आं ओरैनोथ' जोबोद दाउ अमा बोरमा ओ अमाखौ फिसियो नों ओमफ्राय ओरैनो ओम दाउ ओ मोसौ बोरमा बेफोरखौ फिसिनाय जाया आरो थां अमफ्राय जोंनिथिंबो ओ फिथाइ सामथाय होनोबा फिथाय सानजा माने जाग्राा मेगं फोर ओ गोबां दामानो दाब सिमबो दङ जायनि जाउनाव जोङो जिंखा औ आसिमबो जोङो ब्रैजि राङै जोङो से किजियाव ओ जोङो बायनो गोनां जा जायो आरो बिनि उनावहाय पटलखौबो जोङो ब्रैजि किजियाव जोङो बायनो गोनां जायो ओमफ्राय बिन्दियाबो बेबायदिनो ब्रैजि दियानो ओमफ्राय आरो लेस्राया खिन्थु एसे खम जोंनिया लेसराया ओ थामजि रां ओम बिनि सायाव प्राइ बिब बेदिनो खुमब्रा जा माबा मोनसे मेगं ओ दिंखिया बायदिसिना बेफोरो जिराङैनो जोङो मोननाय जा जायो आरो
औ
ओमफाय ओरैनो नोंथांमोननिखै मा मा बारायाव बाजार जायो आरो थांमोनहानाव फख्रिफोर दं नामा एसे फोरमायहरनो हागोनना।
औ ओ जागोन फोरमायनोसै आङो। ओ नोंथां ओ जोंना। ओ जोंनि बाजार। जिहेथु जोंनि खाथियावनो ओ मोनसे बाजार जायो बियो मंगलबार आरो सुनिबारखालि बियो बाजार जायो आरो ओ नोंथाङा सोंदों। ओ जोंहा जेबो फु ख्रि गैया ओम फुख्रि गैया जेबो गैया उम्म उम्म जोंहा ओ बोरमाबो। दङ। दाउबो दङ अमाबो दङ जोंहा दाउ फाराम फिसा दङ बेयाव जोंहा दाउ गाव गावनि जानो गोनां आदार जि माइ माइरं बेखौनो जोङो दाउनोबो एखे रोखोमै जोङो होयो बिदिनो जोङो अमाखौ अमाखौ जोङो माइनि फ्राय जिहेथु ओ बेखौ ओ सौनानै मोननाय जि गुन्दै ओंखारो बेजोंनो जों बेखौ ओ दै बा माबा ओंखाम खालाय बेफोरजों जोङो गलायनानै ओ बेखौ जाहोयो अमानो आरो जोंना बोरमाखौ बुंनो थाङोबा दं फां दङ खाथियाव दुब्लियावबो गायनाय दङ बेफोरनि दालायफोरखौ जेरै गाम्बारि बिफांनि दालाय तिटा बिफांनि दालाय बेफोरखौ जोङो बोरमानो जाहोनाय जायो ओरैनो दा जोंना औ दाउनि दाउनि बेसेनाथ' दा गोबाङानो ओ ब्रैजौ बाजि एबा बाजौ बेखौ जोङो बेखिनि जोङो राङाव जोङो दाउ
औ औ औ नंगौ।
बेनि उनाव जोंना बोरमा बोरमाखौबो। जोङो मोजाङैनो फिसियो गांसो जाहोयो बेखौ बेलासे स माव आरो आङो आंनि आखाइजोंनो बेखौ दिरुंङाव हमनानै बेखौ आङो ला थिङो। दा बिदिनोसै बिनि उनाव जोंना अमा अमा दङ अमा खौ आंनि बिमा बिमाया बेखौ आ आद थार होनानै ओ ओंखाम खालाय बा ओ गुन्दै बेजों जोङो ओ जाहोनाय जायो आरो दा नोंथां ओ जोंना थ समाबो जाबाय होनबा नो जोंनि दिनैनि ओ सानसेनि जानाय हाबाफारि फोरखौ
औ औ औ दोनथ'जागोन दे नोंथां।
औ दे नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय। औ, एसेनोसै गोजोन्थों।।